हेलौ खोनानदोंना नोंथां। औ खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
दङ नोंथां जिरायगासिनो दं बोथोरफ्राबो गथ नालाय इसे एखायनो से बायजोआव जिरायनानै दंगासिनो दं। बार जागासि नो
औ औ।
दा मा खालामासिनो दं।
ओ आंबो बोथोरा गरम ना बेनि थाखायनो बाहेरावनो ओ जनानै दं आंबो ओरैनो।
औ दा जोङो मेन थफिगआव थांसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
ओ जोंहा दा न'खर सामलायनायाव हिनजाव माहारिनि आखाइ दं बिनि सायाव जोङो एसे सावरायनो सानदोंमोन।
अ जागोन दे नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो न'खर सामलायनायाव जाहाथे हिनजाव माहारिनि माबायदि माबायदि रोखोमै आखाइ दं माने दखा दं होननाय मोनसेसो बिनि सायाव एसे फोरमायना होदो
जों जों हिनजाव माहारि होनोब्ला जों ओन्दैनिफ्राय ओ हमना ला खायसे मानसिया ओ नैजिरि नैजि इ बोसोर बा बिमा बिफानि न'आव थानानै जों दाबसे बेलेग बा फिसायनि बा फिसायनि न'आव थांनांगौ जायो मानो होनोब्ला ओ फिसायनि न'आव मानि थाखाय थांनांगौ जायोबा बिसानि न'खरखौ सामलायनोबा बिसोरनि ओ न'खराव माने दुख हाहैनाय जाहैयो आरो ओ आं बारा एसे बुंबाय थाला मानो होनोब्ला जोङो हिनजाव हिनजाव माहारि होनोब्ला ओ जों मोनसे न'खरखौ माबायदि फोथांना लाखिनांगौ बा मोनसे न'खराव माने माबायदि माने मोनसे न'खराव बांसिनानो हिनजाव मानसिनि आखाइयाव खामानि थायो। मानो होनोब्ला ओ सिखारनायनिफ्राय ओ सिला सिबनायनिफ्राय थोरसि सुनायनिफ्राय जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय गासै जिमान बिबान बिबां बा बिबान इफोरखौ जोङो जोंनि हिनजाव हिनजाव माहारिया जोङो मावनांगौ जाखायो आरो ओ हौवा माहारि बुङोब्लाबो हौवाफोराबो गोबां खामानि मावनांगौ जायो बा दाब दाब जायगायाव थाहैनानै न'खरखौ सं ओ सुस्रांनांगौ जायो आरो हाबा जाबाय जेब्ला जों न'खराव बि न'खराव माबायदि ओ हमनानै ला ओ माबायदि समाज बा माबायदि जों गोरोबलायनानै थानांगौ जों बेखौ हिनजाव मानसिया सिखायना लानांगौ जायो आरो मोन मोनसे न'खराव थांनानै मोनसे न'खरजों गोरोबनायनि खोथायाबो बहुद माने साननांगौनि गोनांथि आरो खायसे खायसेनि न'खराव खायसे खायसेनि बिमा बिफाया गोरोबा बा मिलायनो नागिरा ओ आरो जों बर' जों बर'आल' नङा माने गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बेबायदिनो आरो बा जोङो हमनानै ला ओ हिनजाव मानसिया बिमानि न'आवहायो बेलेग बिमानि न'आवसो थैजासिम बेगेसो संसार जाहैनांगौ जायो। बा हौवा मानसिनि ओ हम हौवा मानसिनि जिउआ जाय बिमाजों जोनोम होजाबाबो जोनोम होजायो बेनि न'खरावनो
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ। हेलौ नोंथां? हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?